औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ औ आयदायानो जाहैदों ओ जोंना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव बर' सुबुं फोरा मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंना मा होनो दैज्लां बोथोराव गुबैयै जोंना मावनाय आबादानो जाबाय माइ आबादानो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
जोंहा बे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइखौ जोंना सिगाङाव मा होनो खोथिया फोनानै लाग्रोनांगोन नामा जोंना बे खोथियाखौसो गायो नालाय। गिबियावनो जोंना सिगांनि जोलै दोनखानाय माइखौ मा होनो माइज्लि हिसाबै मा होनो सोमनानै दोननांगोन जाहाथे जोंना मा होनो जोलैफोरा माइफोराबा थाब र ज'यैनि थाखाय। आरो जोंना मा होनो। हाखौ जोंहा मोजाङै दोलो दोलो दै होनानै एवनानै लानांगोन। जोंना गिबि खालामनायखौनो खारायनाय आरो जोंना मा होनो नैथि हालेनायखौ होनो जोङो सामार होनाय बेबायदिनो जोंना बिदिनो मा होनो जोंना गिबि हालेवनायावथ' हाया जोंना बारा मोजां जाखाया नालाय दोलो दोलो जायाना जोंना? आरो नैथि हालेवनायावबो एफाग्रा मोजां जाया आरो जोंना थिख्रिबनि थाखायबो मा होनो हालेवनांगौ आरो जोंना बिदिनो दै दै सोयै सोयै जोंना हायाव जेब्ला जोंना हाया दोलो दोलो जायो अब्ला जोंना मा जों बे खोथियाखौ जेनेबा जों बेसेबां बिगा बेसेबां बुरजा राहायाव गायगोन बेखौ नायनानै जोंहा बेसेबां जखानि बोथियाफोरखौ फोनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंना। फोनानै दोननायनि उनाव जोंना मा एसे जेब्ला खोथियाया जोंना नो आरो एसे जौनो थाखाय सम लायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला जोंनिया खथिया आ जौनानै जेब्ला फुजानाय जागोन होनब्ला बे खोथियाखौ जोङो मा खोथियाखौ जोंना फुबाथाय एसे हाब्रु फैयो नङा होमबा नोंथां दै सोनानै दोननायनि थाखाय जोङो मा खोथियाखौ सिगाङावनो हाफोरफोरखौ दं नामा।
उम
हाब्रुफोरखौ जोङो मा फोसाबनानै एबा बुनानै लानांगोन आरोना बे रोदायाव थानाय हाफोरखौ जों एसे एसे जेनेबा हिनजावफोरा फुयो नङा होमबा जोंना बा हौवाफ्राबो फुयो सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोंहा एसे फोसाबनानै लानांगोन आरो जाहाथे जोंना मा होनो गायनायाव मोजां जायोबा हाग्रा बंग्राया जोंहा थाफाला बाया बेनि थाखाय जों मा खोथियाखौ मोजाङै फोसाबनानै फुनानै लानांगौ आरो ना जोंना बिनि उनाव मा होनो जेब्ला खोथियाखौ जोंहा फुखांजोबनो नांगौ जखानि खोथियाखौ होमब्ला जोंना मा होनो जोंना आरो बै माखासे जायफोर मा होनो गायनो गोनां हाफोरखौबो जोंना मा हालौनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां जोंहा जे बेसेबांखिनि हागोन जोंना गायनानै बेखौ मोजाङै दै होनानै बेयाव दै सोनानै लङाफोरनिफ्रायबो दै लांनानैबा दंग'फोरनिखौ दैेलांनानै जोङो बेयाव मोजां दोलो दोलो हालौना लानानै जोंना माइखौ गायबासो मा माइआ मोजां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबायदिनो जोङो बै सिगाङाव जोङो खोथियाखौ फुनानै लाखानायखौ जोङो एसे मा होनो बिजौफोरखौ हास' हास'यै गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। जोंना बिदिनो ओमफ्राय बे खोथियाफोरखौ जों ना मा होनो औवानि दान्दा लानानै जेनेबा बबेखौ बबेयाव बेसेबां हागोन बिदिनो राननानै होयो जोंनो हौवाफोरा गोदोनि थिनाव जोंनिया मामोन जोंहा माइखौ मा होनो? मोसौबा नांगाल जुंगालजों हालौनानै गायोमोन नङाहोमब नोंथां। बिराद मा होनो खस्थ' जायोमोन आ। आरो आरो जोंना मा गोबाव सम लायोमोन आरोना नाथाय जोंनिया दा मा जोंनाम फोरबो ओंखारबाय बिनि थाखाय जोंना मा दसे समनि गेजेरावनो जोंना गोबां मा होनो फोरखौ हालेवनानै जोंहा मा गोबां हाफ फोराव जोंहा मा मायफोरखौ गायनो हायो आरो ना बिदिनो मा होनो जोंना। सासे सानैजोंथ जोंना माइखौ गायनाया खस्थ' जायो नालाय जोंना गोबां बुरजा मा होनोबाव इदिनो। फाला बदल थांलायनाय बा सावरि जालायनानै जोंना रंजा बाजायै मा होनो माइ आबादखौ मावनानै जायो नङा होमबा जोंना बर' हारिया। दिनो बदल थांलायनाय बा फाला फाला नङाबा सोरहाबा जेनेबा मा होनो रांखावरि गोनांसुबुं। सोरबा मा होनो जोंना माखासे हाजिरा मुजिरा मावग्राफोरबो थायो नङाबा होमबा नोंथां। हाजिरा लानानै गायो आरोना। बेबायदिनो मा होनो उहुम जोंनिया। माइ आबादफोरखौ जोंना गायनाय जायो आरो जोंना जेब्ला गायखांनायनि उनाव माइफोरा जोंना सोमगोर सोमगोर जायो होमबा जोंना मा जोंना माइफोराव माखासे हासारफोरबो जाना होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथांमोना। हासारफोरखौ जोंना सारनांगौ आरो जोंना मा होनो। बेयाव जोङा रज'नाय हाग्राफोरखौ फुना होयैनांगौ जोंना होमबासो जोंना मा होनो माइ फिथाइफोरा जोंना मोजां जायो नङा होमबा नोंथां आरो जों इया मा होनो जेब्ला जोंना मा होनो। सि एम्फौफोर जानोना जानो नागिरोना बिनि थाखाय जोंना मा। एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरबो होनांगौ आरोना जोंना आरो जोंना माइखौ बे गायजेननाय समनिफ्रायनो जोंना गोबाङै मा होनो दैफोरा मा मा होनो नांगौ जखानि जादोंना जायाखै जोंना बेफोरखौ जो गोबाङै मा होनो जोथोन लायोबोलासो जोंना मा माइ आबादा मोजां जायो आरोना। बर गामि।
जायफोरा मा होनो मोजां जोथोन लायो बिसोरना मा होनो जोंना माइ आबादफोराबो जोबायाद मोजां जानाय नुयो आरोना। बेबायदिनो जोंना मा होनो जेब्ला माइआ माबागोन माया देरगोन मा होनो फिथाइ थाइगोन फिथाइया जोंना जोबा। सनालि बा गोमो गाबनि जागोन होनब्ला जोंना बे माइफोरखौ जोंना मा हानानै लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां। हानानै जोंना मारा होनानै जोंना बाख्रिखौ होसोनाय जायो जोंना बे मारा होनायनिमाबायाव जोना गोदो गोदाय जोंना मोसौफोरजोंनो होयोमोन जोंना दा नाथाय टिक्टारफोरजों होनाय नुनो मोनो आरो जोंना मारा होग्रा मेसि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदिनो मा होनो आरो जोंना माइ गायनायनि जोबजोब थारबा नांगोल जांख्राबो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। जोंना बे नांगोल जां फायाव जोंना बेदरफोर होनाय जायो बा जोंना बर'फ्रा जौ लोंनायबो हुदा दङ नङा होमबा। जौ बेदर ओंखाम जानानै मा होनो रंजा बाज बै जोंना बे माइ गायनायनि जोबथा सानखौ नांगोला नांगोन जांख्राहिसाबै जों नामा फालिनाय जायो आरोना। मिथिनायफोरखौ एसे बुंलांनो हागोन नामा?
औ औ जोंना बर' सुबुंफोरनि आबाद होनना बुंङोबाथ' जोंना गाहायैनो जोंनिया माइ गायनायखौ जों बांसिन। नुनो मोनो आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना सुबुंफोरा बेबायदिनो माइ गायनाय बा माइ गायनाय हाबाया जोंबा आदबा जों नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जोंना माइ गायनो थाखायथ' जोंना जों माइ गायनो होनबा दायरेक्टलि जोंङबा गायनो हाया बेबायदिना माइ गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जोंनो गिबियावनो जोंनो। थांनाय बोसोरनि एबा गुबुन बोसोरफोरनि जोंनो मोजां जोलै एबा बेबायदिनो मोजां माइखौ जोंनो नांग्रोगौ बेफोरबायदिनो न'फोराव गैयाब्लाबो जोंङो नार्सारि एबा बाजारफोरनिफ्राय जोंङो मोजां माइग्लि लाबोनानै बेखौ जोंङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ जोंङो दंग' एबा फुख्रिफोराव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो। बे सानसे बा साननि उनाव जों बेखौ बोखांनानै बोरि हायाव जों बेखौ फेनस्राना होननानै थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों मोजांङै गाजा हवरनो थाखाय खोब ना होनाय जायो आरो। बे सानसेनि उनाव जेबोब्ला गाजा हरो बे माइखौ जोंङो खादाफोर एबा बेफोरबायदि माबाफोराव लानानै आगजुफोराव लानानै जों बेखौ फोथाराव थांनाय जायो। आरो जोंनो खोथिया फो थाखाय जोंङनो दब्लायसे बा दब्लायनै फोथारनांगौ जायो आरो ना? बेबायदिनो बे फोथाराव जोंङो दडायरेक्टैहाय फोनो हाया बेनि थाखाय जोंनो बे बोथोराव जोंङो दै जगायनानै बा नांगौ बायदि दै जगायनानै जोंङो बेखौ मोजांङै मोसौव जों हालेवनानै एबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै जों बेखौ मिहि ए बा गुन्दै फोमोन्ना लाग्रोनांगोन आरो बेबायदिनो बेयो जेब्ला हाया मोजांङै गेब्रुयो अब्लाबो हाया जेब्ला मोनो अब्लासो जों बेखौ ओ जेनेबा बै जोंङो गाजा हरनाय खोथियाखौ बेयाव जोंङो साफ्राव सारफ्राव फोनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो बे खोथियाया कारदिन एबा सुद्द' दिनसनि उनाव जोंङो बेखौ एसे एसे जौनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव बेयो एसे गोजौआव लासै जेब्ला जौवो अब्ला जों बेखौ फुनानै दोननाय जायो आरो आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोंनो माइ गायनो थाखाय जोंनो जा गोबां हाफोर नांगौ जायो आरो। बेबायदिनो न'खरफोराव गोबां हा हु थाबासो जोंङो माइफोरखौ गायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बे हाफोरखौबो जोंङो गोबारैनो जेनेबा एवनानै लानाय बा जों बे बिदिनो मोसौजों नङाब्ला जोंङो ट्रेक्टरजों बेबायदि जोंङो बे हाखौ दै जगायनानै बा अखा हानायखौ जों नेनानै बेहाखौ जों मोजांङै फोमोनना लाग्रोनांगौ आरो। आरो बेबायदिनो बे हाखौ जोंङो खेबसेल' एवब्लाबो जाया। बेबायदिनो बेहाखौ जोंङो खेबसेबा खेबनै खेबथामावलासो जोंङो एवनांगौ जायो आरो। बेबायदिनो बोहाया जेब्ला जेनेबा गेब्रुयोबा हाब्रु जायो अब्लासो जोंङो बे हायाव बै फुनानै दोननाय खोथियाखौ जोंङो बेयाव ओ हाजिराफोर लानानै ओ गामिनिनो बा बेफोरबायदि आइजो बा हौवा माहारिफोरखौ जोङो लानानै ओ माइफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो बे माइखौ गायनो थाखाय ओ जोंनो जेनेबा बे माइखौ जों गायना फोजोबनो थाखाय जोंनो सानसेयावथ' जों हाया नालाय बेबायदिनो जों ख सप्तासे बा मांखोसे जोंनो नांगौ जायो। बेबायदिनो जोङो ओ माइखौ ओऔ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो बे माइआ जेब्ला गायो बेखौ जोङो ओरैनो दोनबाबो जाया बेखौ जोङो एसे-एनै फोसाबना लाखिनांगौ जेरैहाय बेयो साननैसो थांब्ला बेयाव हाग्रा जायो बेफोर हाग्राफोरखौ जोङो बुखुना होनांगौ जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो बे हाग्राफोराव ओ जोङो जेनेब्ला ओ एम्फौफोर अरोब्ला बेखौ जोङो मोजाङै ओ नायनांगौ जायो। बेबायदिनो जों आथिखालावथ' जों नार्सारिनिफ्रायनो मोननाय गोबां मुलिफोर मोननाय जायो। बेबायदिनो जों बेयाव स्प्रे मेसिंफोरजों ओ बे मुलिफोरखौ जों दैयाव गलायना ओ सारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ जेनेबा मुलि फोरखौ जों सारना होनाय बा हासार जायखौ जों बुङो माइआ मोजां जानो थाखाय जों हासार सारना होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बे माइया ओ जेब्ला एसे जौवो अब्ला ओ बे माइनिफ्राय जोङो फिथाइ ओंखारनायखौ नुनो मोनो। बेबा-बेबायदिनो जोङो बे फिथाइखौ जोङो माइ महरै मोननाय जायो। बे फिथाइआ ओ जेब्ला बे बाया ओ मोनो बा सना खालारनि जायो अब्लासो जों बेखौ मोनो होनना ओ हमना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव बे माइ खौ जोङो हानानै ओ जेनेबा जों बेखौ नानानै जोंनि बाख्रि बाख्रिफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बोसोर बोसोरहालागै बे माइखौ जोङो दोनथुमनानै ओ जानो हायो आरो। बेबायदिनो होमबा नोंथां जोंनाथ' ओ समाबो जा समाबो जाबाय। होमबा जोंनि सावराय नायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां, गोजोन्थों।